औ खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
औ - औ खुलुमबाय खुलुमबाय
आ ओ खबरफोरा गासिबो मोजाङानोना नोंथां?
औ औ मोजाङानो दे
अ आं दिनै नोंथांजो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरो नोंथां ओ टपिकनि सोमोन्दै आं नों थांनाव सोंथि सोंनो हागोन ना नोंथां मोननैसो
ओ आं सोंनो लानाया जाबाय नोंथां ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै ओमफाय नोंसोरनिखैजाय मा मा आबाद मावनाय जायो? मा मा बोथोराव मावनाय जायो आं बेखौ मिथिनो लुगैदों आरो नोंथां
अ अ अ औ जागोनदे नोंथां ओ खोनादोंना नोंथाङा मोजाङै?
औ मोजाङैनो खोनादों दे नोंथां
ओ बर' फोरनि आबादनि सोमोन्दै होननानै बुङोब्ला जेनेबा औ नंगौ बर'फोरा जोंना गोदोनिफ्रायनो आबादजों ओ माने सोनारनानै थाग्रा मोनसे ओ सोद्रोम हारि नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो माने बायदि रोखोमनि आबाद मावबोयो जोंनि आजै आजौमोननिफ्रायनो बायदि रोखोमनि आबादजों सोमोन्दो गोनां जेरैहाय गुबै होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि आबादफोरनि गेजेराव जोङो माइ आबादखौ मोननो हायो बेनिफ्राय सबाइ ओ सबाइ हारिनि आबाद बेनिफ्राय बेसर बेनिफ्राय ओ मा होननानै बुंगोन बिदिनो गोथां मैगं-थाइगं आरो लोगोसेयैनो जोंना बारि बागानफोरावबो गोबां रोखोमनि गय आबाद एबा बायदि बायदि जेनबा आबादफोरखौ जों मोननो हायो आरो गुबैयै जोङो माइ आबादखौनो होननानै बुंनो हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि माने गोबां बिबाङाव गुवार ओनसोलावनो माने माइ आबाद मावनाय जायो जेरैहाय माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जेन'बा गोबां रोखोमनि माइफोरनि आबाद मावो आरो जेरैहाय जय बांला बेनिफ्राय ओ आसु माइ बिदिनो गोबां बायदि बायदि माइ आं माने मुंफोरखौ मोनथिजोबलाय लाङा आरो नोंथां ना त' औ औ बेफोरखौ माने ओ बेफोर आबादखौ मावनाय जायो बेनिफ्राय माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला जेन'बा जोङो बिनि प्रसेसफोरखौ बयबो मिथिखागौआनो हालौना लाग्रोनांगौ जेरैहाय ओ मा होनो खारायनाय सामार बुनाय एवगारनाय आरो फोमोननाय बेफोरबायदि प्र एबा बेफोरबायदि खानथिफोराव हालेवनानैहाय माइफोरखौ गायो आरो जेरै ओ दै माइ सोमग्रोबाय बेनिफ्राय सोमखांनायनि उनावहाय दिहुननानै खोथिया फोबाय खोथिया फोखांनानै देरोब्ला बेखौ फुनानै जेन'बा गायनाय थ' बेफोरबायदि ओ फारिखान्थिफोरखौ जों मोननो हायो। ओ माइ गायनायनि समखौथ' जोङो ओरैनो जेन'बा ओ मे, जुन, जुलाइ बे दाननिफ्रायनो जेनेबा माइखौ गायोना नों थां ओनसोल लायो ओनसोल बेनिफ्राय ओ माइ हानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओरै अक्ट'बर नभेम्बर दिसि ओ नभेम्बर बेफोरसिम थांबाय आरो माइ हानायनि समा बेनिफ्राय आ जिहेतु जोंनि बिथिं थानाय आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनायलाय आं बुंनो सानदों आथिखालाव माने माइ आबादनि अनगायैबो जोङो गोबां बायदि रोखोमनि आबादफोरखौबो जोङो दैज्लां समाव मावनाय नुसै जेरैहाय माने दैज्लां समावथ' जोंना बानलुफोरनि बेसेना गोबां जायो नालाय नोंथां बेखायनो माने बोरि गोजौ जायगा ओनसोल नायनानैहाय जोंनि बिथिं माने गोबां रोखोमनि बानलु आ आबाद मावनाय जायो जेरै बानलु सिब्र बानलु फिसा बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय आरोबाव गोबां दैज्लांनि आबाद जेरैहाय थारुन आरो मा होननानै बुंगोन जेन'बा दैज्लांनि कभि आरो दैज्लांनि बिलाथि आरो दैज्लांनि खुमब्रा लाव खौ माने गोबां बिबाङाव मावनाय जायो आरो बे गोबां बेसेन रां खामायनो हायो आरो आबादारिफोरा।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जि माइ आबाद बे माइ आबादनि गेजेरजोंनो माने गोदोनिफ्राय नो बर'फोरा मोनसे सुंथानाय ओ हाबाफारि हिसाबै मावबोयो आरो जेन'बा जे माइखौ न'आव जानो थाखाय लाखिबाय बेनिफ्राय आग्लायनायखिनिखौहाय ओ मा होनना बुंगोन बेखौ फानहरबाय आरो आरोना नोंथां जेरैहाय कुइनटेलसेयावनो जेन'बा माब्लाबा थाम रो जा मालाबा ब्रै रोजा आथिखालावथ' माइनि बेसेना बारा जाबाय नालाय।
औ नंगौ।
थ' बेफोरबायदि फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बे ओनसोलाव था नाय आबादफोरखौ होननानै बुङो ब्ला आं गय आबादखौबो बुंगोन जिहेथु बर'फोरा माने ओ गय आरो फाथै बे बाहायनाया जोबोद गुवार दं नालाय जोंनि आसार खान्थिफोराव।
औ नंगौ नोंथां।
बेवहाय माने गोबां बिबाङाव गय गायनानै माने बोसोरफायावनो ओ गोबां लाख लाख रां आरजिनो हानाय खाबु खालामना लायो आरोना नों
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो आथिखालावथ' जोङो दोरोङारि आबादनि अनगायैबो गोबां ओ गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जेन'बा सुबिदा लायै सुबिदा फोनांजाब राहानि गेजेरजोंहाय माने बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि बे ओनसोलफोरनिखौनो आं बुंनोसै नोंथांनो ओ आबाद आबादफोरनि गेजेराव जेरै ड्रागननि आबाद बेनिफ्राय बिलाथि बैग्रिनि आबाद बेनिफ्राय बिलाथि थाइजौनि आबाद बिलाथि दालिमनि आबाद बाय दि बायदि आबादफोरखौ माने गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय लाबोनानैहाय खोब मोजाङै माने रां आरजिनायखौ नुनो मोनो माने बेफोर आबादखौ फ्राय बयबो सुबुङानो मावनो रोङा नालाय नोंथां बेनिखायनो बेसेनाबो थोजासे बारा नुयो आरो जोङो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय मा होननानै बुंगोन ओ मोनफ्रोमबो बोथोरावनो ओ जेन'बा बेफोर आबादजों सोमोन्दो थानानै जोंनि आबादारिफ्रा थोजासे रां आरजिनो हायो आरो जेन'बा बिथांमोननि जि गोनांथि बे गोनांथिया माने सुफुं जाजोबो आरोना आरो रांखान्थिनि बेलायावबो ओ बिथांमोनहा माने खोब मोजां हेफाजाब मोनो होननानै आं बुंगोन आरो नोंथां ना
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो फोरमायजागोन जेन'बा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनानै जायो आथिखालाव बेफोरनि सोमोनदै
औ औ औ आबादा जोंना गुबै आबादा नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो माइ आबादानो जोंनाबो ओ गोदोनिफ्रायनो आबादजों सोनारनानै थाबोनाय बर'फोरा माइ आबादजोंनो दिनैसिम थांनानै दङ ओ बेनि अनगायै गायैबो जोंना मोननै बोथोराव आबादफोर मावनाय जायो दा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर ओ दैज्लां बोथोर बोथोराव मावनाय आबाद होनोबा जोंना गुबै आबादा जाबाय माइ आबाद आ बेनि उनाव बिदिनो गोजौ हा जायगा गोजौ जायगा हायाव जेराव बारा दै लोमै जायगा फोराव जोंनियाव लाव मैथा गोखै मैथा गोखा सबाय बिमा बायदिसिना बेबायदिनो आबादफोर मावनाय जायो ओमफ्राय जोंनि जायगायाव नैबे दैज्लां बोथोराव बेबायदि मैगं थाइगं आबादखौ बांसिनै खालामनायखौ नुनो मोनाखैनो होनजायो आरो ओ नोंथां
औ औ
नि अनगायैबो मेसें बोथोरनि ओ बाथ्राखौ बुङोबा गोबां आबादफोर मेसें बोथोराव जोंहा मावनाय जायो जोंनिखिजाय दैब'बारि जायगा जानायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोराव गोबां आबादानो थैयो रोंनियाव दै बेखायनो दैज्लां बोथोराव गोबां आबादखौनो मावनाय जाया जोंना मेसें बोथोराव मावनाय आबादा जाबाय जुखाम मटर
उम
बेनिफ्राय हानि सबाय आरो आलु बेसर बेफोरखौ मावनाय जायो गोबां मानसिफोरानो बेफोर आबादनि सायावनो थांनानै थायो बेफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोराव होननाय जायो जेरै जोंना माइखौ होननो थाङोब्ला रनजित रनज'ना बाव माइ बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो जोंनाव दैज्लाङाव गोबां जायगायावनो दैमाफोर बायसा दै बोहैनायनि जाहोनाव एसे आगोथिया सिगांग्रो बाव माइ बेखौ ओ फोनाय जायो गायनाय जायो ओ बेबायदिनो गोथौ जायगा फोराव रनजित रनज'ना बायदिसिना नरमेल माइ आबादा जोंनाव जानो नागिरा दै लोमनानै गोबां आबाद मावनायफोरा ख'हा जायो बेनिखायनो समजों लोगोसे जोङो आबाद मावनायनि एसे नेमखानथि बेफोरखौ सोलायनांगौ जानानै
ओम।
फैयो नोंथां जोंनि बिथिंजाय बेनिफ्राय आरो गुबुन सरासनस्रा आबादफोर बुंबा जोंनाव। ओ न'आवनो थाखानाय हिसाबै। गय बागान थालिर बागान आरो खुसेरफोर बेफोरबायदि मोननो हाबावो। सेरनि सिजोनथ' जेनेबा। नेबा ओ जोङो दा बायदियाव एसेबां नुनो मोना अब्लाबो गोबां जायगायावनो। खुसेरफोरखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव दासिमबो बेखौबो मेसेङावनो गायनाय जायो जोंनाव आबाद खालामनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंनाव बिदिनो दाउ अमा बायदिसिना फिसिनाय बेफोरखौ फिसिनानैबो गोबां जिउ राहा राहा लामा जिउ। बायदिसिना फिथाय-सामथायफोरखौ फाननानै जिउ राहा खालामग्रा लाग्रा खुंग्रा जोबोर सुबुंफोर दं एसेबां जौगानाय जायगा नङा जोंनाव आबादजोंनो सोनारनानै जिउ खुंनानै थांनानै थायो आरो।
औ औ औ।
गोबां गोबांथारै हानि बिबां खौ नुनो मोननाय जायो जोंनि जायगायाव सासे सुबुंनावनो बेयाव आलु बेसर बायदिसिनाखौ जोंनि गामिफोरनिफ्राय थांनानै। हाजिरा खामला बेफोरबायदियै फुहैनानै रां खामायो आरो गामिनि मानसिफोरा बेनिफ्राय जोंनि बे जायगायाव गोबां रोखोमनि आबाद मावोब्लाथाय। बेफोरबायदिनो एम्फौ बायदिसिना एम्फौ जानाय हानि बिगिनि बे बेफोरबायदि जानो नायो जोथोन लाखिनांगौ जोबोर गोनांथि जोंनाव। मुलि बायदिसिना बेफोरबायदि नायनो गोनां जायो आरो नोंथां जोंनाव। बांसिनथारै आबाद मावनानै लाखि। खिनाया जोंनाव एसे उसुबिदा जानानै फैयो आरो नोंथां।
औ औ औ।
नोंथाङा जेनेबा औ औ खोनादों खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
अ अ जिहेथु समाबो जोंना जाबाय। सावरायनायखौ दोनथ' जासिगोन ना नोंथां।
नोंथांनिसिम साबायखर साबाय नोंथां बेखिनि
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय दे
औ जागोन दे नोंथां। औ।